नोंथां
औ नोंथाङा खोनादोंना
औ नोंथां
औ बाथ्रा एसे सायगासिनो
औ नोंथांनिखौ मोजाङै खोना फैयाखै औ नोंथां खोनादों दे
औ नोंथाङा फ्रि दङ ना नोंथां
खोनादोंना
औ नोंथां नोंथाङा फ्रि दङ ना
औ दङ दे औ खोनादोंना
औ नोंथां ओ नोंथाङा फ्रि दङ ना औ खोनादों
औ नोंथां दङ दे।
औ ओ बिदिब्ला नोंथां नोंथांजों आं दिनै फंनैसो आयदानि बागै सावरायनायदोंमोन सावराय जागोना नोंथां
औ सावरायजागोन दे नोंथां
औ बिदिब्ला ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बैसागो बैसागोनि जा फोरबो बेखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै फालियो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथां हागोन दे
जोंनि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ जोङो गोदो आबै आबौ मोननि समाव ओ से दान फालियोमोन होननानै खोनानो मोन्दों आरो नाथाय ओ दानि सम आव बयहाबो समनि आंखाल नालाय बेनिखायनो जोङो ओ बांसिन स्नि सानखौ फालिनायखौ नुयो आरो बेनिनो जोंङो ओ बैसागुखौ गोबां मुं होनानै फालियो बे स्नि सानखौ। बेनिनो गिबि सानखौ जोंङो मोसौनि बैसागु आरो नैथिखौ मानसिनि बैसागु बेफोरबायदि नाम होनानै फालियो आरो। बेनिनो जोंङो ओ जा बे सेथि ओ मोसौनि बैसागु बे सानखौ जोंङो फालिनोब्ला ओ गिबियावनो बेनि सानसे सिगां खालि जोंङो मोसौखौ थुखैनो थाखाय ओ हालदै लाव फान थाव दिग्लिलिथि थाराय बायदिखौ जोंङो बुथुमनानै लाग्रोखायो आरो आरो बेनि उनाव ओ जेब्ला मोसौनि बैसागु सफैयो अब्ला बै सानखालि जोंङो फुंङावनो दुगै लोबै आलारि बाथि लगायनानै ओ मोसौनि मोदोमाव जोंङो जा बे सारायनि सारायनि ओ हांगार बेखौ जोंङो ओ बहनना लानानै जोंङो बेवहाय थाव गु गुबै लगायनानै मोसौनि बिखुंङाव ओ फथा फोनना होनाय जायो आरो।
जोंङो बे मोसौनि बैसागुखालि ओ मोसौल' नंङा न'खराव थानाय गोबां ओ जिब जुनार जेरै बोरमा अमा बायदिखौबो जोङो ओ। ओ थुखैयो आरो बिसोरनि मोदोमावबो बे फोथाखौ फोननाय जायो आरो।
औ।
बेनि उनाव जोंङो मोसौखौ दुब्लि फोथाराव लांनायनि सिगांनो ओ फुख्रि बा दैखरनि दैजों थुखैयो आरो दैमानि दै जोंबो थुैयो आरो आरो बेनि उनाव जेब्ला बि बिसोरखौ फोथाराव लांनाय जायो अब्ला जोंङो बिसोरखौ जा बे जोंङो हाख खानानै लानाय हालदै आरो लाव फान्थाव आरो थाराय दिग्लिलिथि बाजिजों सारनानै आरो बिसोरनि मोदोमाव बुनानै बरायनानै दोनहैयो आरो दुब्लि फोथाराव। आरो बेनि जेब्ला मोनाबिलि सम जायो। अब्ला जोंङो मोसौ गलियाव आलारि बाथि लगायखांनानै जों बिसोरनो फागा गो दान बाववो आरो बिसोरनि मोदोम आरो गंआव थाव गुबै फोननानै होयो आरो ओ बेनि अनगायैबो जोंङो बैसानखालि ओ सेजौ दाइनथा मैगं थाइगं ओ हाग्रानिफ्राय बुथुमनानै जायो आरो ओ बे मैगंफोराव जोंङो जा बे मोसौनो सारनायाव होनाय लाव फान्थाव बायदिखौ जानाय जाया। बेनि अनगायै जोंङो थाइजौ खान्थाल थालिर फस्ला आरो लाइ लाफा आरो फुंखा बायदि बायदिखौ जोंङो बुथुम थुमनानै जायो आरो आरो जेब्ला ओ नै थि सान मानसिनि बैसागु फैयो। ओ बे सानखालिबो जोंङो फुंङावनो दुगै लोबै आलारि बाथि लगायखांनायनि उन नाव न'नि बिमा बिफा आबै आबौ आदा बाजै बेनिफ्राय जोंङो बोर लायो आरो बोर लानानै बिसोरनो मानबो होयो। ओ बेनि अनगायैबो जोंङो गामिनि गेदेर गोलावनिफ्रायबो जोंङो बोर लानो थां ङो आरो आरो बेनि थाम थि साननिफ्राय जोंङो बयबो गामिनि बोराय बुरै आबै आबौ सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बयबो ज' लोगो नांनानै जोंङो जोंनि जा दोरोंङारि दामग्रा आगजु खाम जथा सिफुं सेरजा थरखा बायदिखौ जोंङो लानानै बयबो जयैनो गामियाव मोसानो ओंखारो आरो
औ
जोंङो गामियावल' मोसाया गामिनि अनगायैबो गुबुन गामिफोरावबो जोंङो ओ मोसानो थांङो आरो जोंनि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ जोंङो बैदिनो फालिनायखौ नुदों आरो नोंथां
औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ माबोरै फालियो नोंथांङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ गिबियावनो नोंथांङा आंनि माथोयखौ खोनादों ना?
औ खोनादों दे
औ ओ औ नोंथां जोंनि ओनसोल बैसागो फोरबोखौ माबोरै फालिनाय जायो होनोब्ला नोंथांङा फोरमायनाय लेखायै जेरैबायदि फोरमायदों ओ बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो ओ बैसागोनि गोदान गोदान बोसोरनि बैसागोनि से खालारनि गिबि सानखालि जोंङो मोसौनि फोरबोखौ फालिनाय जायो। बे मोखौनि फोरबो खालि खालि आ जेरैहाय जोंनो मोखौनो थुखैनो थाखाय जों बिनि गिबि सानखालिनो नांगौमानि बेसादखौ जोंङो बुथुमनानै लायो बे बेसादफोरखौ मा मा होनोब्ला दालाव फान्थाव हालदै गाजरगुरि दिग्लि गुथि दिग्लि बिलाइ थाराय बिलाइ बिदि बायदिसिनाखौ जोंङो ओ न'आव लाबो बोना दोनो मोखौ थुखैनायनि सि औ नोंथां खोनादोंना? नोंथांङा खोनादों ना? हेलौ नोंथां खोनादों ना? नोंथां खोनादोंना आंनि बुंनायखौ? हेलौ नोंथां नोंथांङा आंनि बुंनायखौ खोनादों ना? हेलौ नोंथां नोंथांङा आंनि बुंनायखौ खोनादोंना नोंथां? हेलौ नोंथां